औ नोंथां खोनादों ना औ नोंथां
हेलौ नोंथां
औ नोंथां खोनादों ना?
औ नोंथांनिखौ फिसा फिसा खोना फैदों
औ नोंथां
खोनादोंना औ आंनिखौ खोनादों ना?
खोनादों नोंथां
औ नोंथाङा फ्रि दंना?
औ दङ नोंथां
औ बिदिब्ला आङो नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै कल हरनाय जादोंमोन नोंथां सावरायजागोन ना?
औ सावरायजागोन नोंथां
औ बिदिब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव गोदो आइजोफोरा माबोरै दानाय लुनायखौ गा खालामोमोन आरो दा थि आथिखाल समाव दानाय लुनाया दासिमहालागै दंना गैया बा गोदान मुगाजों सोलायदों नामा नोंथाङा एसे फोरमायना हो
औ जागोन नोंथां
औ
औ थिग बेबायदिनो जोंहा माने गोदोहायथ' जोंहा माने बेफोरबायदि जों बर' आइजोफोरखौ गोबां जि दानाय नुयोमोन औ
औ बेबायदिनो जोंहाथ' माने जोंहा दानि जुगाव माने ए-एसे दानाय लुनाया एसे खम जालांबाय आरो नोंथां
औ
औ नोंथां खोनादोंना?
औ खोनादों दे फोरमायलाय
औ नोंथां बेबायदिनो जोंहा माने गोदो बर'नि बर गोदो माने बर' न'खरफोरनि गंफ्रोमबो बर' आइजोफोरनि गंफ्रोमबो नखर न'खराव माने बेफोरबायदिनो हिसानसालि गंफा गंफा नुनो मोनोमोन आरो नोंथां
औ
औ दानियाथ' जोंहा मानि जोङो गामि ओनसोलफोराव गोबां खम जोङो गंसे बेबायदिनो सोरनावबा नुयो सोर सोरनावबा नुनो मोनला आरो जों बेबायदि हिसानसालिफोरखौ
औ
औ औ बेबायदिनो जोंहा माने गोदोनि आइजोफोरा माने गोदोनि बर' आइजोफोरा गोबां सि दानाय लुनायाव गोबां आखा फाखामोन गोबां गोसो गोसो गोनांमोन आरो नोंथां
औ
औ बेबायदिनो जोंहा माने दा जोंनि बर' आइजोफोरा गोबां माने दानाय लुनाया खम जालांबाय आरो नोंथां
औ बेबायदिनो जोंहा माने बेबायदिनो जोंहा गोदोहायथ' जोङो माने न'फोरावनो दानानै गोबां जि जोम दानानै फानोमोन औ बेबायदिनो जोंहा माने जोङो खुन्दुंफोरखौ हाथाइनिफ्राय बायना लाबोनानै जेरैहाय जोंहा गोदोथ' बेबायदि हुदा दङमोन न'नि लामाफोरावनो जों बेफोरबायदि हिसानसाालि सोंनानै जोंहा माने गोबां बेबायदिनो जों हिसान थोरनायफोरखौ जों नुनो मोनोमोन आरो नोंथां।
औ
औ जोंहाथ' माने दा मेसिननि जुग जाबाय नालाय जोङो माने दाथ' जोङो सानसेयावनो-सानसेयावनो सोंनानै सानसेयावनो माने जि दानायफोरखौ जों गो बां नुनो मोनो आरो औ गोदो जोङो माने नोंथाङा खोनादोंना
औ खोनादों दे फोरमायलाय।
औ नोंथां माने जोंहा जोङो बिजाबाव मोनबोनाय बायदि जोंहा माने उम जोंनि बर' आयजो माने आसागि आरो बैसागि सानै दंमोन आरो
औ-औ माने बिसोर बिब' बिनानाव सानैया माने गोबां जि दानायाव अखा फाखा खामोन आरो नोंथां औ बेफोरबायदिनो बेसोरनि बेसोरनि खाथिजों माने दाउमासे बिरलाङोब्लाबबो बेनि-बेनि माने बे दाउनि महरखौ लाखिनानै लोगो-लोगो माने बे हिसाननि माबायाव आगर होयोमोन आरो नोंथां।
औ
औ-औ बिसोरो माने बेबायदिनो गोबां माने बे खाथिजों बिरलांनाय दाउ मासे नुुयोब्लाबो सिखिरि मासे नुयोब्लाबो माने लोगो-लोग गो हावखौ सेबखांनो हायोमोन आरो नोंथां। औ बेफोर माने गो जोंनि बर'आव बेबायदिनो गोदोहाय जि दानायाव गोब बां आगरफोर दंमोन बेफोर जाहैबाय जेरै जोंहा फारौ मेगन बेफोरबायदि नो औ हाजो आगर ला-लाव बेगर बेफोरबायदिनो गोबां दङमोन आरो नोंथां।
औ।
औ नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनादों दे।
औ बेबायदिनो माने गोबां आगरफोर एरोमोन आरो नोंथां औ। बेबायदिनो जोंहाथ' माने जोङो दा बर'- बर' आइजोफोरा माने बेफोरबाय बर' आइजोफोरखौ जों बेफोरबायदि आगर एरनाय फोरखौ जों नुनोनो मोनला आरो नोंथां औ माने बेफोर आ आगरफोरा जोंनि बर' समाजाव माने गोमालांनो हमबाय होननानै बुंजायो आरो नोंथां।
औ।
औ बेबायदिनो जोंहा माने जोंहा माने बेबायदिनो बर' आइजोफोरखौ जों गोबां जि जोम दानानै माने फाननानै जों गोबां माने जौगानायखौ जों नुनोबो मोनदों आरो नोंथां औ बेबायदिनो जोंहा माने
औ
औ जोङो बेबायदिनो गोबां जोंनि बर' आइजोफोराबो माने जोंहा गोबां बेबायदिनो अयभिंफोर खुलिबाय आरो नोंथां।
औ बेहाय माने बेबायदिनो गोबां बर' आइजो फोरखौ बेबायदिनो सा जि जोन सा जिबासो बेफोरबायदि लाखिनानै गोबां सि जोम दानो होयो आरो नोंथां।
औ बेनिफ्राय जोंहा मानि सानसेयावनो जोंहा बेबायदिनो गोबां माने सि जोम दानानै दिहुननो हायो आरो नोंथां औ जों माने बर' आइजोफोरखौ जों गोबां नुदों माने जोंहा बे सवालखुसियाव थांनानै गोबां जि जोम दानानै फाननायफोरखौबो जों नुनो मोनदों आरो नोंथां।
औ
औ बेबायदिनो जोङो माने गोदोहायथ' जोङो बेबायदि गारि मथरनि आंखाल आंखालमोन नालाय खिथु जोङो माने जि जोमफोरखौ दानानै माने बांद्राय गोजान गोजान लामाफोरावबो जों ओ बांद्राय गोजान गोजान जायगाफोरावबो जों माने फानहैनो हायामोन आरो नोंथां औ। औ दानि जुगावथ' जोंहा माने गारि मथरनिबो आंखाल गैला नालाय जोंहा माने दानानै जोङो गोबां गोजान गोजान जायगाफोराव जोङो माने बेबायदिनो दखान खुलिनानै जोङो फाननो हायो आरो नोंथां। औ बेबायदिनो जोंहा माने गोदोहायथ' बेबायदि जोंहा फुजा मेलाफोरावबो जोङो जि दानायफोर नुनो मोना जि फाननायफोरखौ जों नुनो मोनामोन दा थ' जोङो माने फुजाफोरावबो जोङो गोबां माने बेबायदिनो बर'नि फुजा दुर्गा फुजा माने बेबायदिनो मायबाफोर मिथिं बर'नि कनफारेन्सफोर जायोब्लाबो जोंहा माने गोबां बेबायदि जि द कान होनानै फाननायफोरखौ जों नुनो मोन्दों आरो नोंथां।
औ।
औ बेबायदिनो माने जोंहा बर' आइजोफोरखौ जोङो बेबायदिनो जि दानानै फाननायफोरखौ जों गोबां नुदों औ। आरो जोंनि बर'नि हिसान दानायखौ जों दाबो माने बर'नि बेबायदिनो मिथिं गोदोर गोदोर साहित्य सभा कनफारेन्सफोर जायोब्लाबो जों माने बर'नि जि दानायखौ माने जोंहा दिन्थिनाय जायो आरो नोंथां एगजिबिसनाव।
औ।
औ बेबायदिनो जोंहा माने बे दानाय लुनायजोंनो जोंहा जोंनि बर' आइजोफोरखौ जोङो गोबां जौगानायखौ जों नुनो मोनदों आरो नोंथां।
औ।
औ औ नोंथाङाबो एसे बर' आइजोफोरनि दानाय लुनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोनना?
औ नोंथां नोंथाङाथ' गोबांखौनो फोरमायखाबाय। ओ आं एसे फोरमायबावनोसै जोङो ओ दानि दानाय लुनाय आरो गोदोनि आइजोफोरनि दानाय लुनायजों जोङो नायनो थाङोब्लाथ' ओ गोबां फारागखौ नुनो थाङो आरो ओ आरो जोङो गोदो जेरै आइजोफोरा सि दानायफोराव मुखुब थायोमोन जोङो बिब्दि ओ बिब्दिखौ जोङो दा समाव नुनो थांला आरो एसेबां मानो बुङोब्ला जोङो गोबां आइजोफोरखौनो दानि समाव बांसिन बाजाराव मोननायखौ बायनानै गाननायखौ नुदों। बा गुबुन हादोरफोरनिफ्राय फानफैनाय जिफोरखौ जोङो बांसिन बाहायनायखौ नुदों आरो। आरो बेनि अनगायैबो जोङो आथिखाल समाव ओ बिगियाननि जौगानायजों लोगोसे जोङो आइजोफोरखौ ओ गावनि जि जोम दानायनि अनगायैबो खायसे गावनि खामानिफोरा मुखुब जानानै थानाय जेरैबायदि खायसे आइजोफोरा साख्रि मावोना बिसोर खौ जोङो बिब्दियाव सम मोनैनि थाखाय ओ जोङो बेफोरनि बिथिङाव एसे खम नुयो आरो आरो जोङो गोदो जेरै थावख्रि लुनानै बा ओ गावनो लाथा फिसिनानै बिब्दि जि जोम बा खुन्दुं दिहुननानै जोङो ओ मिथिंगानिफ्राय मोननाय बायदि गाब फोनोमोन। बे फोननानै ओ गावनो जि जोम दानानै लायोमोन। बा ओ जेरैबायदि नोंथाङा फोरमायनाय बायदिसिना आगरबो होयोमोन होनना बिब्दिखौ जोङो होनायखौ नुयोमोन आरो। नाथाय जोङो दानि समाव आइजोफोरखौ बिब्दि ओ मा होनो हिसान दानायफोरखौ नुनो थांला। नाथाय जोङो खायसेखौ ओ दासिमहालागै गावबा गावनो जि जोम दान नानै गावनो गाननाय बा बाजारफोराव फालांगि खालामहैनानै गावनि न'खरखौ सोलिलांनाय बा रांनि आं आखाल जायोब्ला सुंनाय आरो गावनि नांगौ जिराद फोरखौ बेजोंनो ओ सुफुंनानै लानायखौबो जोङो नुयो आरो। ओ बेनि अनगायैबो जोङो खायसे आइजोफोरखौ दा गोदान मुगानि ओ जि दाग्रा मेसिनफोरजोंबो नोंथाङा जेरै फोरमायदों बिब्दिनो जोङो खायसे आइजोफोरखौ गोजान जायगाफोराव थांनानै ओ जि दाहैनायखौबो नुदों। आरो खायसेखौथ' ओ गावनो दानानै बिब्दि दानानै फालांगि खालामनायखौबो नुदों आरो गोजान जायगाफोराव थांहैनानै‌ फानहैनाय बा गावनि ओनसोल फोरावनो हाथायफोराव लांनानै बिब्दि जिफोर फालांगि खालामनायखौ नुयो आरो जोङो‌ ओ जि दानायनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला गो दो जेरै साल खुन्थायाव ओ जि दाइमोन बेवहाय दानायाव गोबां खस्थ'बो जायोमोन आरो ओ बेवहाय ओ बायदिसिना दख'नाफोर दानो गोनांबोलाथ' गुवार जायगानि गोनां जायोबा गोलाव जायगानि। बेवहाय आरो खुन्दुआो गोबां थाङोमोन आरो बेवहाय दानायफोराव ओ बायदिसिना जिरादनिबो गोनांथि जायोमोन आरो। जेरैबादि बुंनो थाङोब्ला सोर खि माखु ओ बायदिनि गोनांथि जायोमोन आरो। नाथाय जोङो दानि समाव ओ बिब्दिखौ बाहायनाय खौ नुनो थांला आरो। ओ बेनि अनगायैबो जोङो आइजोफोरखौ ओ दानि समाव ओ खायसेखौबो जोङो गोदो जेरै लाथा फिसिनानै खुन्दुं लुयोमोन। बिब्दि लुनायखौबो जोङो खायसेखौ दासिमबो नुयो आरो। गावनो लाथा फिसिनानै थावख्रि लुना गावनो जि दानानै लानाय आरो ओ जि दानायावबो जोंना बे दख'ना बायदिखौल' दानाय जाया गोबां जि दानाय जायो जेरैबायदि आर'नाइ ओ गामसा बा बिहु फालि बायदिफोरखौबो दानायखौ नुयो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां नंगौ औ खोनादों नोंथां।
औ बिदिब्ला नोंथांमोननि ओनसोलावबो गोदो जेरै साल खुन्थाजों दायोमोन ओ दाबो दानाय दं नामा नोंथांमोननि ओनसोलाव?
औ नोंगौ नोंथां माने जोङो दाबो जोंनि बर' न'खरफोराव जोङो सासे सानैखौ नुनो मोनो आरो नोंथां गोमालां यो एसे गोमा गोमालाङाखै होननानैबो जों बुं
औ जोङो माने जों जेरैहाय जोंनि न' खाथि फोरावनो जों नुनो मोनो माने दासिमबो बेबायदिनो हिसानि माने जि दानायखौ माने जों दाबो नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ।
औ बेबायदिनो जोंहा माने बेबायदिनो न'आव दानानै फाननाय मा न' न'आवनो दानानै उम माने फाननाय बे माथानि जिफोरा माने गोबां बेसेन गोसा जाब नोंथां।
औ
औ बेबायदिनो जोंहा माने जोङो हाथाय बाजा माने नो जोङो बेबायदि माथानि खुन्दुं खुन्दुं माने माथानि खुन्दुंजों दानाय दख'ना जोमग्रा बायोब्लाबो जोंहा माने गोबां बेसेन बेसेन गोसा होनानैब्लाबो जोङो माने गोबां बायनानै गाननायखौ जों नुनो मोनदों आरो नोंथां।
औ
औ माने जोंहा बेबायदि मेसिनाव दानायनिख्रुइ जोंहा जेरै न'फोरावनो दानानै फाननायफोरा माने बांसिन गाननोबो मोजां जायो जायो होननानै जों मिथिगौ आरो नोंथां
औ
औ बेबायदिनो जोंहा माने जोङो माने फाननो लाङोब्लाबो जोङो माने बेबायदिनो गोबां माने जोंहा बेक्रि जायो जोङो माने बायनायखौ जोङो नुनो मोनो
औ जोंहा माने न'आवनो दानाय फान न'आवनो दानानै म माने फाननाय जिया माने जोंहा गाननोबो मोजां जायो नालाय जोङो बेखौ जेसेबांखि बेसेन जाया मानो जोङो माने बेखौ बायनानै गाननाय जायो आरो नोंथां औ बेबायदिनो जोंहा हाथाय बाजाराव जोङो माने बायनानै गानो बायनानैनो जोङो गाननो मोननायखाय जोंनि बर' आइजोफोरा माने दानाय लुनायखौ माने रोङा जालांबाय आरो नों दा
औ
औ औ आरो बे जि दानाया माने गोबां खस्थ'बोदोंं आरो नोंथां औ औ दानि जोङो दाहाय जोङो माने उन्दै उन्दै लाइमोनफोरखौ जोङो माने ने बि लाइमोनफोराथ' माने बे हिसान दानायनि बागै एसेबो मिथियानो जालांबाय आरो नोंथां औ माने सि दानायखौ माने नुनो नो मोनला नालाय बेनिखायनो बेफोराव हिसान दानायाव मा नांगौ मा नाङा बेफोरखौबो माने मिथिया जालां औ बेबायदिनो जोंहा माने गोदोहायथ' जेरै नोंथाङा बुंखानाय बायदिनो न'आवनो इन्दि फिसिनानै माने इन्दिखौ जोङो माने औ न'निनो न'आवनो जोङो माने बेखौ थुन आखयावनो जोंङो माने गोदायथ' नुयोमोन नालाय आखाइयावनो जोंहा माने दसे सम मोनोम अब्लानो बेखौ आखाइायाव थुनानै जोङो बेबायदिनो हिसान दानायफोरखौ जों गोबां नुनो मोनोम मोन नोंथां
औ
औ बेबायदिनो जोङो माने गोदोहाय जोहा माने जोङो बेबायदिनो लामा सामा बेरायब्लाबो जोङो बर' आइजो बेबायदि